आं बुंनायखौ औ नोंथाङा फ्रि दं ना? औ बिदिब्ला नों नोंथांजों आङो जानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि जा दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रि बायदिखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै संनानै जायो आरो मा मा रोखोमै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां ओ जोंनिथिं थ' अनला ओंख्रिखौहाय बिदिनो जोङो अनलाखौथ' जोङो माइरंनिफ्रायनो बानायो। जे दा दैज्लां बोथोरावहाय जे जोङो गायदों माइ बेनिफ्रायथ' जोङो माइ रंखौ मोनो। बेनि उनावहाय जोङो बिनिफ्राय माइरंनिफ्राय जोङो माइरंखौहाय ओ मोजाङै सुनानै एसे फोरानस्रनानै जोङो बेखौहाय गुन्दै खालामो आरोना माने दसे सोमनानै दोनो माइरंखौ ओमफ्राय सोमनानै सुबाय बेखौ सुनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय गुन्दै खालामबाय आरो गुन्दै खालाम खालामनानै जोङो बेखौहाय ओ दाउफोरजों जायो आरो मेवाफोरजों जायो दाउ मेवा बिदिनो अनला बिदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो ओमफ्राय दाउनि अनगायै जोङो गुबुन बेदरफोरजोंबो जानो हायो जों ब बांसिनै नोजोर होयोबा जोंनि जे दोरोारि ओंख्रि जेनेबा जोंनि बे बर'फोरनि ओंख्रि जोङो बेवहाय दाउजों अनलाजों बेखौ बांसिन नुनो मोनो आरोना। दाउ अनला मेवा बेखौहाय नुनो मोनो। जोंथ' बेखौहाय अनलाखौहाय संनाय रोखोमाथ' जोङो गासैबो बे एखेआानो जायो नाथाय एसे ओ उन सिगां बिदिल' जायो आरोना बबेबा बबेबा जेन'बा सोरबा ओ मा मस्लाखौ सिगां थावावनो एवफागोन सोरबा उनावहाय ओ बेदर होनायनि उन उनाव होगोन बिदि मिलायलाया आरो एसे एसेल' नाथाय एखेआानो टेस्टफ्राथ' एसे एसेल' ओ आलदा जायो आरो ना माने अनलायाथ' अनला बायदि बिनोखा ओ संनायाथ' जोङो बेखौहाय जोङो दाउखौहाय सिथारनानै लाबाय सिगां ओ जुदि नोंथांनि न'निफ्रायनो जुदि दाउ बेदरखौ जुदि लकेल दाउखौनो नोंथाङा जायोबा ओ नोंथाङा बेखौ सिथारनानै लाग्रो बिनि उनहाय जुदि नोङो न'निखौ जायाबा माने बाजारफोरनिफ्रायबो नोंथाङा लायनानै ज हाफैनो हागोन आरोना जेन'बा ज थारनायनि उनावहाय जो बेखौ सुनानै लाबाय दाउ बेदरखौ उनावहाय जोङो सारायखौहाय सारायखौ गुदुं खालामनायनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ मा होनो थाव गोथां होनानै जोङो बावहाय जेरैहाय गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरखौ संनानै जायो ओरैनो नर्मालि जेरै सामब्राम बानलु होनानैहाय जोङो ऐवो जेनबा थावआवहाय बेनि उनावहाय जोङो बेयावहाय जोङो बेदर ओ मस्ला बेफोरखौ होनानै जोङो बेदरखौ हरो आर ना बेनि उनावहाय संख्रि बानलु ओ होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ एवदब दानै एसे एनानै जोङो संख्रि होयो हालदै होयो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ खोबनानै दसे उनावहाय जेरैहाय गुबुन गुबुन ओंख्रिफोराव दै होयो बेयावबो अनलायाव बो माने बे बेदरावबो होगोन आरोना दै होनानै गोदौ होगोन जुदि बियो मोजाङै गोदौबायबा ऐसे गोबाव गोदोनि होनायनि उनावहाय मोनहां मोनहां जाबा जोङो बेखौहाय ओ अन लाखौहाय ओ सारनानै होयो आरो ना ओ जुदि सारनानै होआबाबो नोङो बेखौहाय अनला गुन्दैखौ माने दैयाव लगायनानै उनावहाय बेखौहाय जोङो बै गोदौ नाय दैआवहाय होसनो आरोना ओमफ्राय आरो बेयावहाय जोङो हबावो जाहैबाय ओ अनलाखौहाय ओ साबसिनै रिमिन होनो थाखाय मोजां ओ कालारबो फैहोनो थाखाय ओ गोथावसिन मोनहोनो थाखाय जोङो खारै बेखौहाय मोनहां मोनहां हाय होसननानै होयो आरोना। ओमफ्राय बेखौथ' खारैखौथ' जोंनि बर'फ्रा गावसोरजों गावसोरनि आखाइजोंनो बानाय बेखौ बायना बाया माने बायनांगौनि गोनांथियानो गैया बेखौथ' जोङो ओ माबानिफ्रायनो सबायजों जे आबाद मावो। ओ सबायनि मा होनो जो जाब्राजोंनो बेखौ जोङो सावनानै बेखौ हाथफ्ला खालामनानै बेनि उनाव जोङो बेखौ एसे दै होनानै दानानै बेखौनो सहरनानै जोङो बेखौहाय ओंख्रियाव होयो आरोना। ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोङो खारैखौहाय माबानिफ्रायबो बानायनाय जायो थालिर निफ्रायबो जोङो बेखौ फोर ओ फिसा फिसा हानानै जोङो फोराननानै बेखौ ओ सावनानै गुन्दै हाथ'फ्ला खालामनानै ज जोङो बेनिफ्रायबो बानायनाय जायो आरोना जोङो बेखौ होयो आरो। ओमफफ्राय बेनि अनगायै बो अनला दाउनि अनगायैबो जोंना नारजि अमा जानायखौ नुयो ओमफ्रायहायो नारजि अमानि अनगायैहाय ओ बिदिनो मैथा ना आरो सबाय साम' बिदिखौ जानायखौ नुयो आरो ना। जोंनिथिंथ' साम'खौहाय जोंनो खननानै लायो आरो दैयावहाय दैमाफोरावहाय बिदिनो खननानै लायना नै जोङो साम'खौहाय ओ मोजाङै फोसाब नानैै दै ओ माने जोङो लायनायनि सिगां माने बेखौहाय हरसे संनायनि सिगां सोमनानै दोनग्रोयो आरोना ओमफ्राय दो सोमनानै दोननायनि उनावहाय अखानायैसो जोङो बेखौहाय जायो। आरो साम'खौ साम' खौ माने ओ खिगारहोनो होननानै ओ जोङो दिनैबायदियाव लायबाय बा दा हरसेखौहाय जोङो साम'खौ दैयाव सोमनानै दोनबाय ओमफ्राय अखानायै जोङो बेखौहाय मोजाङै सायनानै ओ सङो आरोना। बेखौथ' बिनि दाखोनखौ गारो जोङो बिनि मोखां ङाव जे थायो बेखौ गारनानै जोङो मोजाङै देनानै बेखौहाय एसे लेबु होनानै ओमफ्राय मोजाङै संख्रि एसे होनानै मोजाङै ओ फुयो आरोना जेन' बिनि साम'आवहाय मैला थाया बेखौ नोजोर होनानै आरो ओमफ्रायहायो बिनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ जोंनि जे सबाय ओ बै ओ जोंनि सबायजोंहाय इयुननानै लानाय समबायजों जोङो बेखौहाय संनाय जायो आरोना आरो बेवहाय जोंनि उसुङावनो थानाय गंगार दुनिया फोर होयोबा ओ साबसिनै मोदोमसिनलायनायखौ जोङो मोननो हायो आरोना दा थांमोननि थिं जाय हायो बिनि अनगायै ओ बिनि अनगायै माबाफोर जेन'बा बर'फोरनि जा नाय मा मा जानायखौ मोननो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव जोङो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि ओ जेरै अनलाफोरनि अनगायैबो जोङो लाथाफोरखौबो जायो आरो जोङो लाथाखौ जानोब्ला गिबियावनो बेखौ खायसे आइजोफोरखौ जोङो फिसिनानै लानायखौबो नुदों न'आवनो आरो खायसे खौ जायफ्रा गैया बिसोरखौ जोङो बायनानै लाबोना जाफैनायखौबो नुदों आरो।
औ
जोङो लाथाखौ फिसिनोब्ला गिबियावनो जोङो लाथानि जा गोरलै फिसा बेखौ लाबोनाय जायो बेनि उनाव बेवहाय जोङो ओ इन्दि बिलाइ गोरलैखौ होनाय जायो। आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला देरबोयो अब्ला बेवहाय जोङो इन्दि बिलाइ गोराखौ होयो बेवहाय गोरलैखौ होफिननाय जाया आरो मानो होनोब्ला गोरलै खौ होयोब्ला लाथाया गोरलै जाहैफिनो होननानै फोथायनाय दं आरो बेनिखायनो आरो बेनि उनाव जेब्ला गोमोन फैयो अब्ला जोङो बेखौ ओ थालिर बिलाइ गोरान आरो बै दख'ना ओ बायदिफोराव जोङो खाथुबनानै बेलेग जायगायाव दोनहैयो आरो। बेनि उनाव जोङो साननैसो थानानै जेब्ला फिथोब थोबो अब्ला जोङो बेनिफ्राय लाथाखौ ओ फिथोबनिफाय आलादा खामनानै जोङो खायसेया ओरैनो एवनानैबो जानायखौ नुदों जोङो बेनि उनाव जोङो खायसेखौ ओ रुनानै बेखौ सानि बिगुरखौ गारनानै जोङो थास' बिथ्रि बा सिंग्रि मिखि आरो खायसे खौ जोङो अनला ओंख्रिजों जानायखौबो नुदों आरो नोंथां
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ लाथा एम्फौखौ जायोना नोंथां
औ जायो नोंथां जायो
औ माबोरै जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव लाथा एम्फौखौ
ओ जोंनि ओनसोलावथ' लाथा एम्फौखौ बिदिनो जायो माबाजोंनो अनलाजोंबो जायो ओमफ्राय ओरैनो फ्राय खालामनानै जायो ओमफ्राय ओ मैथाजोंब बो जानायखौ जोङो नुयो आरो ना बेखौहाय सानखौ गारनानै ओमफराय बसनानै हाय माने फिसा फिसा खालामनानै मैथाजोंहाय जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जोंनि गोदोनि हुदा जेरै- ओ दैमा बा दुब्लिफोरनिफ्राय ना खांख्राइ आरो गांजेमा बायदि हमनाय हुदाया दासिबो दं ना नों
औ दङ नोंथां दासिमबो दङ। हमो दासिमबो माने औ औ बुं नोंथां
बुंलाय नोंथाङा
ओ दासिमबो माने हमनायखौ नुनो मोनो आरो ना माने बय गुबुन गुबुन रोखोमैहाय हमनायखौ नुनो मोनो आरो ना जेरै- ओ जे-जेफोरजोंबो हमो ओरै ओरैनो खखाफोरजों माने हमो ओमफ्राय हायो जोंथ' माबाजोंनो हमो ओ जेखायजों हमो आरो मोनायाव गावनायखौबो नुनो मोनो जंफोरजोंहाय गावनाय जाबथुफोरजों हाय गावनायखौबो नुनो मोनो आरोना ओमफ्रायहायो जोङो ओ बै दै राननाय समावहाय दैखौ सारनानै माने ओ एसे एसे दैखौहाय माने सारनानै बेखौहाय जोङो बेवहाय हमनायखौ नुनो मोनो आरोना माने अबेबा दैयावहाय माने ओ जाम्फैफोरावहाय माने रानलाङोबा अबेबा गोथौ जायगायावहाय दै जमायनानै थायो बा बेवहाय ना थायो नालाय बेवहाय जोङो ओ बेखौ सारनानै हमनायखौ नुनो मोनो आरो ओरैनो नोंथांमोननि जों माबायदि माबायदि हमो
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो जोङो दासिमबो गोदोनि हुदा बायदियैनो बेफोरबायसा हमनो थांनायखौ नुयो आरो। ओ नाथाय जोङो गांजेमा एंखावरि बायदिखौ एसे खम मोनग्रा जाबाय आरो ओ गोदो जेरै- जोङो खबायाइफा गाहाम मोनोमोन बिब्दिखौ मोननो थांला मानो होनोब्ला ओ दानिया बय बो आबादा मोजां जानायनि थाखाय बायदि मुवानि ओ हासार बायदि मुलिफोर बा हायो नालाय बेनिखायनो जोङो बेफोरनि अनजिमाखौ खम जालांनो मोनबाय आरो नोंथां
औ आरो सिगां दि जोंहा जे हालेवोमोन ना बेयावथ' जोंना बे फोर गांजेमाफ्रा थै-थैयामोन नालाय ओमफाय दायो जोंना टेक्टरबो होनाय नुसैना माने बेजोंनो थैफालांनो माबा मोनसै आरो ना माने खेबसेनो थैजोबनो खाबु मोनसै आरोना
औ नोंथ
औ दाथ' ओरैनोबा बो बिराद मा होनो मोनलायनो थांला बेखौ बाजारफोराव बायबाबो बिराद दाम दायो
औ नोंथां
ओं नोंथांमोननिजों मोनोना दाबो
औ नोंथां जोंनि जाबो एसे खम जाबाय आरो थेवबो दुब्लि फोथार फोराव जोङो माफा मानैखौ ओरैनो मोननायखौ नुदों आरो नोंथां।
अ ओम ओम
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि बे खिनियावनो दोनथ'नसै नामा?
औ नोंथां दे जागोन दे।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।